हेल' नोंथां औ खोनादों नोंथां आं न थांजों जा माइ आबाद मावनाय एबा आबाद मावनाय बेनि सोमोन्दै नोंथांजों फंनैसो सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां सावरायनो हागोन
अ माइ आबादाथ' सुबुंजों नांजाबनानै थानाय मोनसे जिउ राहा जानानै दङ जेरै भारतआव गासै ब्रैजिथाम एबा ब्रैजिबा जौखोन्दो सुबुंफोरानो आबादजों नांजाबनानै दं।
औ नोंगौ
बिनि गेजेरावनो जोंनिया बोथोरनि आबादखौ बोथोराव मावनाय जायो जेरै माइ आबादखौ दैज्लां बोथोराव बेफोरबायदि गोबां बोथोर लाना बोथोर आबाद मावनाय जायो। जायो आरो बेनिफ्राय माइ आबाद खौ जेनेबा माइ आबादखौ खोथिया फोनायनिफ्राय लानानै जा हानायालागै नोंथाङा नोंथाङा मिथिनाय जा रोंगौथि बेखौ आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन थारैनो हागोन औ नोंथाङा बुंलांखाबाय जे माइ आबादा जोंनि बर' हारिनि थाखाय एंगार हाय मानोना बर'आ बेखौ जाग्रा हिसाबै बाहायो। बेखौनो जोंनि बर'फोरनि थामजि सरि स्निजिबा जौखोन्दोआनो आबादजों लोब्बा थानाय नङा होमबा नोंथां। जोंनि बर' ओनसोलाव जोङो दिनै दा आथिखालाव जों माइ आबादखौ मावनाय नुनो मोनो जोङो आरो जोङो आबादखौ मोननै रोखोमाव बाहायो दैज्लां बोथोराव आरो मेसें बोथोराव। जोङो दायो दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबादखौ गाहाय जाग्रा आदार हिसाबै जोङो बर'फ्रा मावो। आरो लोगोसे जोङो माइजों लोगोसे जोङो गिबियावनो जोङो माइखौ जोङो सोमनानै लायो फुख्रि बा दैखर न'खराव सोमनानै जोङो बेखौ साननै सानथाम सोमनायनि उनाव बेखौ जोङो बोखांफिननानै जोङो सानसे बा साननै दोननानै जोङो गाजा ओंखारनाय लोगो लोगो हाखौ नोङो एवग्लिनानै मोजां खालामखांनायनि उनाव जोङो बेखौ फोनायखौ नुयो आरो। बिनिफ्राय जोङो माइखौ जोङो बेनिफ्राय नैजिबा आरो जोङो थामजिबा दिननि उनाव जों आरो बेखौ गोदानै फुफिननानै जोङो माइ हिसाबै खोथियाखौ फुनानै जोङो जेखौबो आरो गोदानै गायफिननानै होनाय जायो आरो। बेखौ जोंनि साइडआव आथिखालाव मावबाय थादों आरो गोदोनिफ्रायनो मावबाय थादों। आरो बिनि उनाव जोङो बेखौ गायखांनानै उनाव जोङो आरो बिनि उनाव जोंङो बेखौ गाखांनानै बिनि फसलखौ जोङो सेजौ नैजि दिननि उनाव जोङो गायनायनिफ्राय जोङो मोननायसिम जोङो सेजौ नैजि दिनाव जोङो माइनि फसल आबादखौ जों मोनो आरो। आथिखालाव जोंनि माइ आबादखौ गोबां मानसि गायग्रा फुग्रा आंखालनि थाखाय जोंनि आथिखालाव जोंनि साइडआव माइखौ आस्रासो फोनाय जायो बांसिनानो। नोंथाङा मिथिगौना आस्राखौ बोरैहाय फियो?
औ आस्रा माइखौ नों
डाइरेक्टै बेयाव जोङो हाखौ एवखांनायनि उनाव मोजां गलि एवखांनायनि उनाव जेरैबायायसा खोथिया फोननिायाव माइखौ सोमना दोनदोंमोन थिग बिदिनो साननै सानथाम सोमनानै गाजा ओंखारोब्ला जों बेखौ दुब्रियाव डाइरेक्ट फोखाना होनाय जायो आरो। जायनि थाखाय आ जो जो बेयावहाय खुनु गायग्राबो नांला जोङो खोथियाबो फुनो नांला खुनु जेबो नांला गायनानै गारनानैल' होबानो जायो आरो। खोथियाखो जेरैबायसा जों गुबुं फैयो नाथाय बे आस्रा माइखौ बिदि फोआ माने सेरनै सेरथामजों जोङो बिगासे हाखौ खौ जोङो कमप्लिट खालामो आरो। हायस थि सारि तिन किल' आरो। बुजिदोंना नों थाङा आ थाम किल' बाजि बाजौ ग्राम जोङो बिगासे हायाव बेखौ कमप्लिट खालामनांगौ माने फ्रि फ्रि सारनानै होयो आरो बेखौ गेसेङै।
नंगौ।
बेनिफ्राय बेखौ जोङो एखे जोङो सेजौ नैजि दिनावनो जों बेखौ एखे गोमोन जानायनि उनाव जों खानायसिम जोङो माने माइआ थामजि माने सेजौ दिनखौ नांखायो जोंनि माइया मोननो थाखाय। अब्लासिम जोङो बेखौ आ माइ महराव जोङो मोनगोन आरो। जोंनि साइडआवहाय बिदि आथिालाव फोयो मानोना खाथि ओनसोलावनो बागान थानाय साप्लाइ बागान थानायनि थाखाय गोबां मानसिफ्रानो बेयाव हाजिराखौ एसे नांगौ बिबांनि माइ गायनायनिख्रुइ बारा होनायनि नि थाखाय बेहाय जोङो गोबां मानसिखौ जोङो साफ साफलायखायनायखौ जों नुयो आरो जोंनि ओनसोलावहाय बेनिखायनो गायनाय फुनाया आंखालनि थाखाय दिनै जोंहा बिदि फैयो आरो जोंनि न'खरावबो बिदि फैयो दायो आथिखालाव बोसोरथाम जाबाय जोंनि न'खराव दासिम बिदि आस्राब नोंथांमोननि साइदआव बियो बेबायदि आस्राफोर फैयो नामा?
न ओ आंथ' ओ जोंनि साइडखि बेफोरबायदि आस्राय माइखौ फोनायखौ आं नुवाखै नाथायबो ओ नाथायबो आं गुबुन जायगायाव आं जेब्ला थांदोंमोन ओ आलासि जाहैदोंमोन बेयाव आङो बेफोरबायदि माइखौ नु दोंमोन नाथायबो ओ बेफोरबायदि जि गायनाय जायो बेखौ आङो मोनथियाखैमोन नाथाय दिनै नोंथांनि खुगानिफ्राय मिथिनानै ओ जोबोर गोजोननाय मोनबाय। जोंनि साइद खि बेफोरबायाददि माइखौ माबोरै गायनाय जायो होनब्ला जे जोंनि साइडखिबो बे जा माइ खोथिया फोगोन जोङो ओ बेनि माइ माइलिखौ जोङो दुलिनिफ्राय दिहुनन्ना लानानै फख्रि एबा दैमायाव ओ हरनैनि थाखाय सोमना दोननाय जायो बेनिफ्राय जेब्ला हरनै जागोन बेखौ जोङो बोरियाव थिखांनानै ओ फेनस्राना होनाय जायो आरो हायावनो फेनस्राना होनायनि उनाव जोङो बेयाव थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइखौ खोबनानै सायाव आरोबाव बस्था गांनैसो खोबदेरना होबाय जायो बेनिफ्राय बेयाव मो मोजाङै नोजोर होनानै जोङो बेखौ ओ दै सारना होबाय थानाय जायो जाहाथे गाजाया मोजां आरो गोलाव गोलाव ओ ओंखारो आरो बेनिफ्राय जोङो दुब्लिखौ गिबियावनो स्नि सान सिगां जोङो खारायनानै लाग्रोनाय जायो। बेनिफ्राय जेब्ला खोथियाया जोंनिया फोनो गोनां रेडि जागोन अब्ला जोङो बेखौ आरोबाव मोजाङैनो दया मोनजासेखौवनानै नोंथांमोननिाबो थारैनो नङा होमबा नों
जोङो आगोलाव जोङो गोबां थिग दिनिजों जोङो आदबजों जोङो आबाद मावबोनायखौ जों दिनै सावरायबाय नङा होमबा नोंथां हेलौ।
हेल' खोनादो ना नोंथां।
ओ खोनादोंना नोंथाङा हेलौ।
हेल'
औ ओ जों दिनै आथिखालाव आ आ बाद मावनायनि आदबखौ जोङो ओ रायलायनानै गोजोननाय मोनदों आरो जोंङो मायजों लोगोसे जोंङो ओ जानाय आदार हिसाबै जोंङो ओ मैथा मैगं बिथिं जोंङो थास स', भल, भिन्दि लेसरा जोङो आथिखालाव बेफोर आबादखौबो जोङो मावबोयो आरो दायो दैज्लां बोथोराव बेफोर आबादखौ जोङो मोनो आरो जोंनि साइदावहाय जोङो ओ आदब होनानै आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो मेसें बो नि आबाद जोङो ओ जुखा बेखौ मावो जोङो बिनिफ्राय जोङो जायखौ बुङो जोङो वाटारमेलन ओब ओ तरमुस। बेजों लोगोसे जोङो बेसर फैयो जोङो मेसें बोथोराव। नङा होमबा नोंथां? ओं बेसरखौहाय बोरैहाय नोंस
बोरैहाय नोंसोरनि साइदआवहाय बोरैहाय फैयो नोंथाङा सुंद'यै बुंना होनो हागोन ना?
खोनादो ना नोंथाङा? हेलौ खोनादो ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां आं बुंनि औ। जो जेब्ला माइ आबादखौ ओ जोङो हाखांगोन। अब्लानो हा खांनायनि उनाव जा नारा ओ ओंखारो बे नाराखौनो जोङो एव ओ एवफानाय जायो आरो एवफायनायनै जोङो एवनानै बेयाव ओ हासार ओ जा बिगियाननि जौगानायाव ओंखारनाय गोबां हासार बेखौ जोङो गोबां रोखोमनि हासार बेखौ जोङो सारनाय जाग्रोयो गिबियावनो बेनिफ्राय ओ जोङो बेसरनि जा बेगर बेखौबो ओ सारनाय जायो आरो ओ हाजिरा एबा न'खरनि सानैसो बेफोरबायदिनो सुबुं लोगो नांनानै। मानोना गोबां ओ बा बिगा जि बिघा लागै जोंनि साइडखि बेसर आबादखौ न'खरसे एबा सासे मालिकानो मावनायखौ जों नुनो मोनो। गोबां औ बेनिफ्राय जोङो बे बेसरखौ बिदिनो ओ फोखांनानै
औ
फोखांनानै माने ओ बेरासि बेरा दुमनानै दोननाय जायो आरो बिनिफ्राय थामजि एबा ब्रैजिसो साननि गेजेराव बियो बिबार बारनानै फिथाइ थायना बेखौ फुनांगौ गोनां जायो आरो
औ।
औ नोंथाङा ओ नोंथाङा बेफोरबायदि ओ मायबा मोनसे फसल ओ जे जाग्रा ओ थास' एबा आलु बेफोरनि ओ फसल नोंथाङा मावफेरदों नामा?
ओ दा आथिखालाव आङो समनि ओ सुजुग सुबिदाखौ मोननो हायैनि थाखाय आं आथिखालाव मावनाय जाया। गोदो आं बिफाजों थाफायोमोन बिदा फोरजों जि आबादखौनो मावामोन थाफायो। दा दायो आथिखालनि न'नि फ्रेस जान गोजानाव थानायखाय आं नांगौ रोखोमनि ओ बिमा बिफा बिदाफोरजों आं आबाद मावनाय आबाद थिलियाव आङो ओ दा हाबथ'नो मोनाखै आरो ओरैनोथ' आं गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनो मोजां मोनखायो आरो गोरान खेथिखौ आं बांसिन मोजां मोनो दुब्लियाव ओ माने माइ आबादाव मावनायनिख्रुइ आं गोरान खेथिखौ आं बांसिन मावना मोजां मोनो जेरै खांख्रिखला आबाद जेरै मा होनना बुंगोन बिथिं जोङो लेस्रा बानलु बे पटल आरो खांख्रिखला बेफोर आबादखौथ' जोंनि न'खराव जानो आन्था खालामनाय जाखायो बेयाव आं खामानि मावफायो आरो जेराव नांगौ रोखोमनि बिजनेस पारपस आव नङा गाव गायनि नख'राव जानो आन्था जोङो गाव गायनि जानि आदारखौ दिहुननानै लानाय जायो आरो आथिखालाव
जोङो मार्केटनि जोङो गोबां फसलखौनो दिनै आथिखालाव रासायनिक मेडिसिन बाहायनानै जोङो मुलि बाहायनानै जोङो आबादखौ जोङो मावनायखौ गोबां नुयो गासै देहायारिे जेंनाफोरखौ जों दिनै बारानिख्रुइ बारा हामा जाबोनायखौ नुदों मानोना जोंनि इमिउनिटि सिस्टेमा जोबोर खमजुरि जालांबाय एसेखौनो जोङो सहायनो हाया जालांबाय जोंनि जाय जोंनि जाय रासायनारिक आदब जों गायनाय मुवा जिनिसफोरखौ जानानै गित किडनि लिभार डायबेटिसफोरा जोंनि सोब जायगायावनो जोङो बांसिन गोसारनायखौ नुबायमोन अब्लाथ' जों गोदो थ' जोंनि बेमार आजारफोराथ' गोदोबोथ' जि जायोमोन बेखौनो जायोमोन दिग्लाय दानि दानिया माने थाखाय बेमार आजारा जोंनियाव बांसिन साफैन ह द थ' जोङो बांसिनसो जोङो बिदिनो खस्थ' खालामनानै जायोमोन गोदो जोङो आबाद मावनानैबो जायोमोन दाबो जायो जोङो अब्ला गोदो समाव जोंनिया मानो थाखाय बेमार आजार जायामोन नोंथाङा नोंथाङा बे खौ सानो नामा जे जोङो बोरै ओ बोरैहाय जोङो जोंनि जानाय आदाराव जोङो दिनै बिदि जानायखौ जों नुनो मोनखो अब्ला नोंथां जोंनिया समाबो लावबाय ओ जोंनि सावरायनायखौ बेखौनो दोनथोंसै जेनिबा नोंथां
नंगौ नंगौ औ नोंथां गोजोन्थों